ना नोंथां अ औ खोनागासिनो नोंथां। बिदिब्ला जोङो मानि खो भाषायाव सावरायनो नोंथां?
जोङो ओरैनो ओ जिब जुनार फिसिनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंनि आवाजखौ जोबोरैनो खमै खोनादों नोंथां एसे गोबारै बुंनो हागोन ना?
अब्ला आङो गोबारै बुंनो नाजागोन दे नोंथां।
अ नोंथां। माने ओम बिदिब्ला नोंथाङा आंनो मा? जिब जुनार फिसिनाय रायखौ आंनो खिन्थादो आं नोंथांनो फोरमायनोसै आ बोरमाखौ बोरै फियो नोंथां जागोन ना नोंथां?
जागोन दे।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै ओह गिबियावनो जोंहा बोरमा फिनोब्ला एबा बोरमा फिनानै रां आरजिनोब्ला नोंथांनो गोबां बिबांनि बोरमा नांगोन आरो नोंथां आ गाहायैनो नोंथाङा बोरमा फिनोब्ला गिबियावनो नोंथाङा न' गंसे लुनानै लाग्रोनांगोन आरो। आ बोरमा फिनो थाखाय आरो नोंथांनाव बेबायदिनो बिगानैै बिगाथाम एबा बिगा ब्रै बिगाबासो हा थानांगोन आरो नोंथां जाय जायगायाव नोंथाङा आ मा होनो बांसिनि आबाद मावना मावनांगोन आरो नोंथां बोरमा आरि जानो थाखाय आ बैबायदि नोंथाङा न'आवनो गांसोनि आबाद मावोब्ला नोंथाङा गोबां मुलामफा फा जायो आरो नोंथा आ बेबायदिनो नोंथाङा सानफ्रामनि बाजाराव मोननाय दान नानै हो जाहोबाय थायोब्ला नोंथाङा रां आरजिनायाव म गोब्राब जायो आरो नोंथां गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोना। गिबियावनो नोंथाङा आं बुंनाय बायदि बोरमा थाग्रा न' फुलि बानायनानै लाग्रोदो आरो नोंथां। आ एसे गोजौ जानांगोन जाहाथे अखा हाबाबो दै लोमि बियो बैसां जायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। आ बोरमाया खियोब्ला माने बियो गाहायाव गोग्लैबोनाय आरो नोंथां। आ मा होनो गोजौआव जाहाथे थाया आ बेनि उनाव नोंथांनो नांगोन ओ गोग्गो दै लोंनायनि थाखाय बेबस्था बोरमाफोरनो गोग्गो दै लोंहो योब्ला मोजां जायो आरो बिसिनि देहाया ओ देह्रा देहाखौ जोथोन लाखिनो थाखाय आरो गोग्गो मोजां सावस्रि खालामनो थाखाय गोगो दैे लोंहोनाय जायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो सान्दुं अखानिफ्राय बासायनो थाखाय नोंथाङा गोजौआव सिलिं होनांगोन आरो नोंथां। आ बेबायदिनो अवाल होनांगोन हाफ अवाल जाहाथे सैमा अ सैमाफ्रा एबा सिला सिगुनफ्रा बोरमाखौ साबखांनानै लाङा आरो नोंथां। आं बेबायदिनो मालाबा मालाबा मा जिबौ फैयो आरो नोंथां। बे जिबौआबो बोरमाखौ आ अरनानै अरथारनानै गालाङो आरो नों थां। बेनि थाखायनो साबधान जानांगौ आरो खाथि खाथि फेनाइल होबाय थानांगौ। बेबायदिनो नोंथाङा बोरमाखौ बायनानै लाबोदो, ओ बोरमायाबो गोबां हारिनि दङ नोंथां। आं बोरमा मेन्दा ओमफ्राय जों ओरैनो न' फिसिग्रा, बेनि उनाव राम बोरमा होननाय दङ। गिदिर गिदिर जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङा फालांगि खालामो नालाय बेनिखायनो नों थाङा बै गुबुन जातनि राम बोरमाफोरखौ लायोब्ला मोजां जायो आरो। जोबोद गिदिर गिदिर जायो आरो मा होनो नोंथाङा फानोब्ला मा ओ रांखौ बांसिन मोनो आरो मुलाम्फाया बांसिन जायो। ओम बेबायदिनो नोंथाङा आ लाबोदो ओ लाबोनानै नोंथाङा ब्रै एबा बा दानावनो गिदिर जायो आरो बियो। ओ बोरमाया ओ बेयो बोरमा खौ नोंथाङानो खस्थ' खालामोब्ला रां बांसिन रांनि मुलाम्फा जायो आरो। मानो होनबा बोरमानो बांसिन ओ गांसो नांगौ नालाय जोंहा बे गांसोफोर खौ मिथिंगायावनो मोनजोबखायो। जेरै नोंथाङा बिफांनि बिलाइ आं आरो बुंनो थाङोब्ला उम मा होनो? औवानि बिलाइ आरो जिखुनु बि-बिफांनि बिलाइखौनो बोरमाया बांसिन जायो आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोंहा गोबां रां आं मा खालामनो हायो दोनथुमनो हायो आरो नोंथां। आ बेबायदिनो नोंथाङा मा खालामनो हागोन आ बोरमाखौ गिदिर देरब्ला फाननो हागोन आरो नोंथां। आरो बोरमा फिसिनायाव मालाबा मालाबा जोंहा माखासे जेंनाफोर फैयो, आ जेंनाफ्रानो जाहैबाय बेनो मालाबा माबा बेमार जायो आरो नोंथां बे बेमारखौ नों थाङा एसे बेमार जायोब्ला बे बेमारखौ ओ बे बोरमाखौ बै मोजां बोरमाफोरजों ज' दोनजाबफानाङा आरो। नोंथाङा आन्दाज लानानै बे बोरमाखौ ओ गुबुन जायगायाव दोननांगौ आरो। रो बेनि उनाव नोंथाङा थाबैनो सावस्रि बिफानाव थांनानै बोरमाफोरनि एबा जिब जुनारनि डक्टराव थांनानै नोंथाङा बेखौ डक्टरनो देखायनांगोन आरो नोंथां, बोरमा जिब जुनारफोरनि देहा ओ बे फाहामग्राफोरनि डक्टरनो देखायोब्ला नोंथाङा मोजां जायो आरो‌। ओ बेबायदिनो नोंथाङा मालाबा मालाबा समाव गांसो गैया गैयाब्ला बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनाय दाना होनो बेखौ, ओ बेखौनो जाहोनांगौ आरो बोरमाफोरनो। आ बेबायदिनो नोंथाङा मा बोरमाखौ गिदिर खालामनो हागोन। गु एबा जिनै मासनि गेजेरावनो नोंथाङा बोरमाखौ गिदिर खालामनो हागोन आरो आ बेबायदिनो आ नों थाङा बोरमाखौ फाननानै रां आरजिनो हागोन आरो। बेजों लोगोसे नों थाङा बोरमाखौ मा खालामनो हायो गाइखेर सेरनानैबो फाननो हायो आरो नोंथां बोरमानि गाइखेरा बुंनो थाङोब्ला साहा फुदुंनायाव मोसौ सौनि गाइखेरनिफ्रायसो गोथावसिन होनो आरो मानसिफ्रा आ बेनि थाखायनो बोरमानि गाइखेरखौ गोबां मानसिफ्रानो नागिरो आरो नोंथां। आ बेनि उनाव नोंथाङा बोरमाखौ खौ जुदि गथा फानो अ गथा फानोब्ला नोंथाङा एसे लाबा एसे खम जायो आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा बोरमाखौ मा खालामोबा ओ गोदानानै बा दाननानै फानोब्ला नोंथाङा बांसिन रां आरो रां मोनो आरो नोंथां ओ जेरै बुंनो थां थाङोब्ला मोसौनि खिया मोजां हासार बेबायदिनो बोरमानि खियाबो मोनसे मोजां हासार होननानै सुबुं माहारिफ्रा फोथायो आरो नोंथां बेनोसै नोंथां आंनि बोरमा फिसिनायनि आदब आरो खायदाया। बिदिनो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा आंनो मोसौखौ बोरै फिसिनाय जायो एबा गुबुन जुनारफोरखौ?
औ गुबुन जुनार होनोबाथ' आंङो ओ गुबुन जुनार होनोबाथ' आंङो मा होनदो ओरैनो अमा फिनायखौनो बुंनोसै नामा नोंथां।
औ औ नोंथां बु
औ अमाखौ बोरै फिसियो ओ जोङो गिबियाव अमाखौ फिसिनो थाखाय जोङो मा होनदों जेनेबा जों बुरजा अमा फिसिनो थाखाय जोंनो फार्म बानायनो थाखाय जोंनो गिबियाव हा नांग्रोगौ ओ जि उम्म गन्द्रा बा अमा दोनग्रा न' बानायनानै लाग्रोनो नांगौ आरो ओ बेनिफ्राय नोंथाङा ओ बै हायाव न' लुनांगोन न'खौ ओरैबायदि लुनांगोन जि न'आ जेनेबा उम्म सोरगिदिं बार हाबनो हानाय बा बार गलांनो हानाय जाजोबो ‌। ओम ओ जेनेबा नोंथाङा बेखौ मा होनदों ओ फिनसिं जेनेबा हाब हवाल हाब वाल होनानै ओ सायाव फेनसिंफोर सोंनोबो हागोन आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा जि हाफ वाल बानायगोन बै हाफ वालखौ नोंथाङा ओम प्लास्टार होजोबनो नांगोन आरो बा नोंथाङा इथा गाथिनो नांगोन आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा माफ्रोमबो अमाखौ दोननो थाखाय खथा खथा खथा रुम बानायजोबनांगोन। मानोना अमाखौ जमा दोनोब्ला अमाया गरमजों बोरैबा जानो नागिरो आरो। ओ बेखायनो ओ मासे मासे दोननो थाखाय गावबा गाव गावबा गाव खथा बानायोब्ला मोजां जां जायो आरो बै खथा खथा न'खौ ओरैबायदि बानायनांगोन जाहाथे नोंथाङा बै ओ जि अमानि खिफोरखौ मोजाङै सुस्रा हरनो हायो बिनि थाखाय नोंथाङा ओ खिसुसा हरग्रा लामा बानायनो नांगोन। ओ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा मा होनो बेयाव ओम अमानो दै लोंहोनो थाखाय ओम अ जि पाइप ओ पाइप लागायनानै होनो नांगोन जि ओ अमानो दै लोंहोनो थाखाय। ओ बिनिफ्राय जोङो ओ मा होनो बे अमा जि आदार आदार होनो थाखायबो नोंथाङा मा होनो पाकानिनो ओम प्लास्टार थालायनानै होनो हायो। जाहाथे अमाया जायगायावनो थानानै जानो हायो बिदिनो जों गुबुन गुबुन ओ आदबफोर बाहायनो हायो आरो बै न' लुनायावनो आरो जोङो न'खौ लुबाय बिनि उनाव थिं ओ होनो नांगोन। ओ बेनिफ्राय नोंथाङा अमाखौ ओ माबायदि दि जातखौ फिसिनो बियो नोंथांनि सायाव सोनारगोन अमाखौ नोंथाङा हेमसियार अमा बायदि बायदि लकेल अमा बायदि बायदि फिसिनो हागोन आरो नोंथाङा ओ माखौ लकेलखौ फिसियोब्ला बारा थाब मुलाम्फा जानाय नङा मानोना बे लकेल अमाया फिसाखौ खम खम होयो बेखायनो एम सिआ अमाखौ फियोब्ला मोजां जायो मानोना बे फिसाया बुरजा बुरजा बिबांनि होयो आरो देरनायावबो थाब देरो बेनिफ्राय अमाखौ नोंथाङा फिनोब्ला फिसायाव फिनो नाङा अमाखौ गिबियाव नोंथाङा जोख्लिखौ फिसियोब्ला साबसिन जायो बा एसे द देरस्लोनाय अमाखौ फिसियोब्ला मोजां जायो आरो जाहाथे नोंथाङा खम समनि गेजेरावनो जोलैखौ मोननो हायो फिसानिफ्राय फिसियोब्ला नोंथाङा गोबाव समसिम नेनांगौ जायो बेखायनो एसे देरखानाय अमाखौ फिसियोब्ला मोजां जायो आरो थाब जोलैखौ मोननो हायो बिदिनो नोंथाङा अमाखौ एसे देरखानायखौ लाबोनानै दोनफैदो बुन्दा लागायनानै होदो अब्लानो नोंथाङा दबा स्नि दाइननि स्नि दाननि उनावनो नोंथाङा आरामसे अमानि जोलैखौ मोननो हागोन आरो बिदिनो जेब्ला अमाया जोलै होयो अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङै जोथोन लानो नांगोन जाहाथे अमा फिसाफोरा मोजाङै देरनो हायो आरो मोजाङै एबा जेनेबा बिमाफोरा माब्लाबा समाव गाथारलाबायो नङा होमबा फिसाखौ गावनिखौ बैफोरनिफ्राय नोंथाङा बेखौ जोथोन लानो नांगोन आरो जाहाथे बिमाफोरा जेबो गाथारलाबायाबा उन्दुसिन जालाबाया बेफोरखौ नोंथाङा जोथोन लानो नांगोन आरो बिदिनो नोंथाङा आदार होनांगोन समाव आदारखौ होबाय थानांगोन आरो अमानाव माखासे बेराम आजार फैयो बै बेराम आजारफोरखौ होबथानो थाखाय नोंथाङा गेजेर गेजेर अमानो मुलि होबाय थानो नांगोन आरो अमानाव फिलौ जायो अमानाव फिलजायो बै फिलखौ गैया खालामनो थाखाय नोंथाङा सम सम फिलौनि मुलि जाहोबाय थानो नांगोन फिलौआ गासिब जुनारनियावनो जायो बेखायनो गासिब जुनारनोनो जोङो सम सम फिलौनि मुलिखौ होनो नांगौ जायो। मानसियाबो सम सम फिलौनि मुलिखौ जायोब्ला मोजां जायो फिलौनि मुलि जेनेबा मासे जुनाद बा मासे जिबनियाव फिलौ जायोब्ला बै जिबआ देरखनो हायि जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो बेनिखायनो जोङो फिलौनि मुलिखौ सम सम होबाय थायोब्ला मोजां जायो आरो बिदिनो जोङो जेब्ला अमाया फ जोलै होनानै देरो अब्ला नोंथाङा बेखौ बाजारफोराव फाननो हागोन आरो बेखौ नोंथाङा जोलैनोबो लाखिजोबनो हागोन आरो जेनेबा नोंथाङा बुन्दा बुन्दाखौ फानबाय बेनिफ्राय बुन्दिफोरखौ नोंथाङा लाखिनानै दोनबाय बेबायदि खालामनो हागोन आरो बिदिनो नोंथाङा नोंनि जि आबाद अमानि जि फार्म बेखौ नोंथाङा फेहेरनो हागोन आरो बिदिनो गोबां मानसिफोरा अमा फालांगि खालामनानै जाबाय थानायखौ जोङो दिनैसिम नुनो मोन्दों आरो नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां जे आंनि अमा फिनायनि बागै बुंनाया एसेनोसै नोंथां
नंगौ नोंथां जेब्ला नोंफ्रायजों सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों सावरायनानै अब्ला दोनथलायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां।